औ
हेल' मा खालामदों। औ औ खोनादों। अ आं गोबावथारनायखाय नोंनाव नोंजों फंनैसो खोथा रायजलायनो होननानै हरदों आङो।
औ दे ओ खोनादों।
ओम होनो दालाय ओ मा मावगासिनो दासान्दि।
आङो दा दङ ओरैनो दंथ'यो।
अ ओमफ्राय मा होनो नोंखौ लोगोनिफ्राय आङो मिथिनो मोनदोंमोन जे नोङो दाख्लै ओ साननैसो सिगां ओ फिसिदोंमोन नामा नोङो।
खोनायाखै बुंफिनलाय।
अ माबा एम्फौ एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै नोंखौ खौरां मोनदोंमोन आङो।
अ औ फिदोंमोन।
ए ओमफ्राय एसे फोरमायनो हागोन। नामा बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आङो।
औ हागोन दे
उम उम ओरैनो माबायदि फार्स्टआव बोरै बोरैजाय मानिफ्राय जागायजेनो। बिमाफोर। ओनिफ्राय जागायो ना।
एम्फौ फिनायाथ' जोङो सिगाङावनो माजो। एम्फौ सिखिरिनिफ्राय जोङो बिदै दैहोयो। बिदै दैहोनानै। बिदैनिफ्राय जोङो एम। जेब्ला माबायो एम्फौ। गोरलै जायो अब्ला बेनिफ्राय फेदेद। नानै सिखिरिनि। बेजों बिदि दैहोयो आरो बिदै दैहोयो खांनायनि उनावहाय जोंङो बे। खौ बिनि। फ्रायनो मा जायो एम्फौ जायो एम। खौ गोरलै जायो। बिनि उनावहाय जाना बेनि। एम्फौआ जेब्ला देरगोन देर। जों जेब्ला जो जों बिलाइ होयो खानानै।
उम उम ओ अ अ देलाय बे बिलाइआ मा इन्दिल' जायो ना ओरैनो दं। फां बिलाइफोरजोंबो बेखौ फिसिनाय जायो।
ओरैनो जेनेबा गाम्बारि बिलाइफोरबो होयो ओमफ्राय मा होनो बैयो गंगार थाइसिब बिलाइया बिसोर। खौबो होनाय जायो बेफोरखौ उम बेफोरखौ जाहोनाय जायो आरो ओ।
देरनायफोरा बेसेसो गोबाव सम लायो बेबायदि बिदि।
ओ बांद्राय गोबाव।
ओ ओरैनो उम ओ।
गोरलै ओंखार जेननायनिफ्राय गोरलै ओंखार जेननायनिफ्राय। मोननाय माबाजासिम। माबा जायो बियो नैजिब। बा नैजिफोर इफोरबायदि दिनसिम थायो आरो।
अ बियो थारमाने। उम्म बिनि लाइफ साइकेला बिदिबा जिउ जिउ नो ओ दिङाया खालि मास मोनसेयावनो बेबायदि जाबोयो नामा?
औ बियो दसेनो देरो उम मोननायसिमहालागै बिदिनो नैजि नैजिबा इस सिबां दिन नांगौ जायो आरो बेनि उनाव मोनबाथाय जों मा खालामो बे खौ जेला एम्फौआ मोनगोन अब्ला बेखौ जोङो बासिनानै ओ फिथोब थोबहोनाय जायो मोखोना बिलाइफोराव माबानान खानानै मोखोना बिलाइयाव फिथोब थोबहोनाय जायो। फिथोब थोबफानानै बिदिनो ओ इसे थामजि इद्रायबो नङा जेनेबा बिदिनो नैजि नैजिबा दिनसोनि उनावहायनो जोङो बेखौ फिथोबखौ खानो मोनो आरो
अ होमबा थ ओ गोबां ओ खम समनि गेजेर रावनो बियो जाफुङो‌ आरोना ओ बेयाव मोनसे सोदोब बुंदोंमोन बिनानाव जे ओ माबायाव मा होनो एम्फौनि मोननाय सोदोब लाबोद दोंमोनना बे मोननाया माखौ होनो? थाय आं एसे हमनो मोनाखै
अ एम म्फौ मोननाया माने जेला एम्फौ देरनानै गिदिर जानानै जेब्ला बियो मा होनो फिथोब थोबनोसै टाइमखौ जोङो बेखौ मोननाय होनना बुङो आरो
अ थारमाने उम उम अ बेवहाय ओ बे मोननाय समावहाय थारमाने ओ सिनायनो हा थानै मोनसे ओ माबा
ओं एम्फौआ मोनबाथाय जोङो सिनायो। माने एम्फौआ मोनबाथाय जोङो बे एम्फौनि रङा माने गोमो गोमो गोमोज्लेद गोमज्लेद जायो आरो बेयाव ओ बिनि उनाव जोङो एम्फौखौ मोनबाय होननानै सिनायो आरो।
अ। केमपिननि उनावहाय ओ बेखौ थोबनो थाखाय ओरैनो जिफोरावनो थोबहैयो ना बेलेग माबा मोनसे
ओरैनो जिफोरावथ' थोहोआ जेनेबा दंफांनि बिलाइ जेरै मब खोना बिलाय। फिफाङा बेफोराव जेनेबा थोफोनाय जायो आरो
अ उम उम बे थो माबा मोननानै थोबनाया ओरैनो सानबेसेजों बेबायदि थारमाने खाजायो बिदिबा?
खाजानायाबो बिदिनो नैजि एबा जिबा दिन बेफोरबायदियावनो खानो मोनो।
अ ओमफ्राय बे ओ एम्फौ बे मोननायखौ जोंनि बर'फोरा जे जायो। बिखौ ओ मोननायखौनो जायो ना फिथोब थैखां
ओ नं ओ जोङो बे एम्फौ जानाया थ' जोंहा फिथोब थोबखांनानै जेला फिथोबा ओ जिरनानै जोङो एम्फौ मोनोना फिथोबनिफ्राय बेखौसो जों जायो आरो अ।
अ। ओ बे माबा जिरनानै मोननायखौ। खौसो जायो नामा जोङो बिदिबा अ बेवहाय बे जिरनानै मोननायावहाय माबा मोनसे नामफोर दोनो नामा बे जिरनानै मोननायफोरखौ?
जिरनानै मोननायखौथ' बिदि नाम दोननाय जाया।
अ ओमफ्राय बिनानाव ओ नोंजोे बेखौ फिसिदोंमोन ओ बियो ओ बाहायनाया ज
ओ
जोंनि जेन माबा कालस अ ओ खोना फिनबायना?
ओं खोनाबाय।
ओ बे जोंनि फिथोबा जे जोङो माबायोना मा होनो ओ सिगांनिफ्रायनो बे लुनाय आरिनाय जि जोम दानाय बेखौ खालामोमोन। नालाय बेहाय ओ फिथोबखौ नोंसोरो गावसोरनो लुनानै जि दानाय खालामो ना फानहरनायनि बेब'स्था खालामो?
दानि दिनावथ' जेनेबा फिथोबफोरखौ जोङो आखाइजों लुनायखौ नुनो मोनला बांसिनानो दङ जेनेबा गामि बिदिनो गेजेराव इदिनो गोदोनिफोरा लुयोमोन दाथ' बांसिनानो जोंङो हाथ हाथाइनिफ्राय बायनानै मोननाय खुन्दुंजोंसो जिखौ दासै
अ उमहो
बे फिथोबनिफ्रायो गावनो दिरुननानै खुन्दुं दिरुननानै दानाया दा खम नुनो मोनो आरो
अ खम
औ खम जालांबाय।
उ उ नोंसोरनि ओरैनो गामिफोराव नोंबो दानाय ओरै ओरैनो मालाबाफोर जिफोर दं नामा दाबाय बायनायफोर?
औ जि दायो औ
औ ओमफ्राय बेखौ ओ ओरैनो माबायाव हाथाय बाजाराव फाननायनि मोनसे बेब'स्थाफोर खालामना लादों नामा?
हाथाय बाजाराव फाननायनि बेब'स्थाखौथ' खालामनाय जायाखै मा ओरैनो
अ अब्ला बिदिबा गाव गावनि थाखायल' सा खालामनाय जायो खालामनाय जागासिनो आरोना दा ओरैनो फिथोबफोरखौ फान हरो नामा?
औ नोंगौ फिथोबफोरखौ फानहरनाय जायो जायो
अ ओरैनो माबायाव दा दिनै हाथाय बाजाराव बेबायदिनो फिथोबनि बेसेनफोरा ओरैनो माबायदि थाङो नोंसिनि
फिथोबनि बेसेनफोराथ' जेनेबा खिजि जियाव जोंहा से किल'आव थाङो इदिनो ओ नैरोजा एबा सेजौ सेेरोजा बाजौ बेफोरबायदि थाङो
अ होमबाथ' ओ माबायानो फिथोबानो जुदि बिदि बिदिबा ओ अब्लाथ' बिनि जोंनि बयनिख्रुइबो जिफोरा बिनिखायनो दाम गोसासि
औ ओम एम्फौनिफ्राय मोननाय दिरुन्नाय इन्दि इन्दि एम्फौनिफ्राय मोननाया औ
खोनादों दा अ आं बेखौनो सानदों आं ओ माबाया मा होनो नों एम्फौ फिसिनाय हिसाबै ओ गोबां रोंगौथि गोनां दासिमबो जे जोंनाव ओ आइजोफोर दङ बेखौ जोङो एसे गनायनानै लायो आरो आरो नोंसोर बायदियाथ' दा गामि ओनसोलावसो थायो नालाय आ बे ओमफ्राय बेजोंनो जोङो मोनो आरोना ओरैनो बे एम्फौनि थाखाय जे माबा नों बिलाइ दहायो मा बिलाइ होनदोंमोन?
बिलाइआ जोंहा मा होनो इन्दि बिलाइ औ ओमफ्राय इन्दि बिलाइ होनाय जायो। बियो गंगार थाइसिब मोनसे फिफां दंना? बेखौ होनाय जायो ओमफ्राय मा होनो गामबारि बिलाय बेफोरखौ बो जों होनाय नुनो मोनो होयो आरोना।
थाखाय बे ओ ओ ओरैनो माबाफोरखौ ओ आबाद मावनानै दोनो नामा बेफोर बेनि एम्फौनि थाखाय आदार खालामनो थाखाय बे इन्दि बिलाइफोरखौ बिफांफोरखौ आबाद खालामनानै दोननाय जायो नामा?
औ आबाद आबादबो खालामनानै दोननो दोननो दोननाय जायो ओ माखासे जोंहा दा ओम गोबां बारिफोराव बेबायदिनो इन्दि फिफांनि जेब्ला बेगरा रानानै माबागोन ना बेखौ जोङो फोनानै लायो। बेबायदिनो जोङो आबादबो मावनानै जोङो एम्फौखौ फिसियो आरो औ मानोना जोंहा एम्फौ बुथुमनानै दोनो एम्फौ फियोब्ला जोंहा आदारनि गोनांथि जायो नालाय बेनि खायनो जाहाथे जोङो गुबुनाव ओ माहोनो लायना लायनाङा बे हिसाबै जोङो बिदिनो आबाद मावनानै गावनो जायगायावनो दिरुननानै एम्फौखौ फिसिनाय जायो।
ओम गामि ओनसोल हिसाबै बे बिदिबा गाम्बारि दंफांफोरनि बिलाइफोरखौबो ओ एम्फौआ जायो आरो
औ औ गाम्बारि बिलाइखौबो जोङो होयो। बांसिन फ्राय जोङो इन्दि बिलाइ खौ जोङो बेनो होसिनाय जायो आरो ना मालाबा समाव जोङो इन्दि बिलाइखौ मोनाब्ला माने बेफोर गाम्बारि बिलाइफोरखौ जोङो होनांगौ जायो आरो।
अ गुबुन गुबुन अपसन थाहैनाय
औ औ नों
ओम बेखौनो आङो थारमाने गोबां समनिफ्रायनो नोंखौ ओ खबर लायै लायै आङो मिथिनो लुबैनानै ओ माबादों नालाय मा होनो खबर लाबाय थादों। बेखौनो साननानै आङो दिनै नोंनाव सोंनाय जाबाय आरो। औ ओमफ्राय ओम ओरैनो ओ दा दासान्दि बेखौल' मावनानै दं ना ओरैनो गुबुनावबो एंगेज जानानै दं बिनानावा?
दासान्दैथ' बिदिनो न'नि खामानि जेनेबा आबाद फोथारफ्राव न'खरनि बिमा बिफाजों एसे हेफाजाब होनानै दंथ'यो आरो।
मोजां गाहाम हाबा फारि बियो। नोङो जेरावहाय ओ आबादाव बेबो जोंनि दा एम्फौ फिसिनायाबो मोनसे आबाद जाबाय नालाय बेजोंबोथ' जोङो बिदि दा गोबां ओ रां आरजिनानै जोंनि न'खरनि माबाखौ हालोद हारोंथायाइखौ जोङो बारायनो हानाय जोंहा मोनसे लामा दं बेखौ नुहुरोना।
औ नंगौ
औ खोनाबायना
ओ खोनादों दे
औ दे बिदिबा जायखिजाया गोजोननाय मोनबाय नोंजों रायलाययनानै ओ आङो उनफोराव बिदिनो समफोर मिलायोबा नोंखौ खौरां लाखिनाय जागोन दे बिनानाव
औ दे जागोन दे।
दे बिदिबा
औ दे